हेल'
औ खोनादों ना
ओ औ औ खोनादों दे ओ मा खालामदोंथाय नोङो
ओ ओरैनो जिरायनानै दं आङो
औ
नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङ
औ दाथ' फ्रियानो औ
औ होनबा जोङो बर'नि दोरोङारि मोसानायनि बागै एसे रायज्लायनाय नङा होमबा
औ रायजदाय जागोन दे।
औ दोरोङारि मोसानाया माबायदि जायो नोंथाङानो एसे बुंग्रोना होदोदां
अ दोरोङारि मोसानाय होनोब्ला थ' जोङो जोंनि बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाय मोसानाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै ओह दाव दावस्रि देलाय मोसानाय आ दाल थुंग्रि नाय थाव थावख्रि लुनाय मोसानाय मोसाग्लांनाय मोसा मोसानाय दौदिनि मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय बेफोरनो जोंनि ओह बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय जानाय ना
औ औ नंगौ
औ दा बागुरुम बा मोसानाया जोंनि ओ गुबै
गुबै
ओ गुबै आरो
गुबै औ ओ दोरोङारि मोसानायफोरनि बेलायाव महाय आरो।
औ
उम‌ ओ जोंना जे नेबा ओं दोरोङारि मोसानायखौ हमोबा ओं खेराइ मोसानायनिफ्रायनो फैदों होननानै सानजायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
मिथियो ओं बेबायदिनो। गिबियावहाय जेनेबा बे खेराइ मोसानाया माबोरै फैजेनदोंमोन बेखौहाय बुंनो हागोन नामा? ओं
औ खेराइ मोसानायखौथ गुबुन गुबुन ओ मानसिफ्राहाय गुबुन गुबुन बिबुंथि होलांदों । ओ गावसोरनि बायदियै ओ बहाबा बिजिरनानै मोननानै जों गुबुन गुबुन खेराइनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन बुंदों दा सोरबा ओ ओ हान्थु खेरायनानै ओ खुलुमनायनिफ्रायनो जोङो खेराइ जादों होननानै सोरबा बुङो। आरो गुबुनफ्रा बिदिनो गुब गुबुन गुबुन बुङो होमब्लाबो जोङो मोसानायाहाय ओ जारा फाग्लानि बिहामजो मुग्लिया उम उम जेब्ला खारदोंमोन बेवहाय जारा फाग्लाया खेराय होनायावहाय माने बिहामजो मुंग्लिया मोसा मोसाब फैनायनिफाय माने जोंहा खेराइस सोदोबा जादों होननानै बाख खेराइ मोसानाया जागायजेनदों होननानै माने बर'फोरा बुङो आरो औ।
खुगा बिनि खुगा फैनाय बायदि जाबाय आरो।
औ
औ बांद्राय नंथारगौबो होननो हाला नंथारैबो होननो हाला दा मानो होनोबा जेनेबा खेराइ मोसानाया बर'फोरनि गेजेराव दंथारो नालाय।
औ।
उम।
जोंहाथ' बिदि खेराइ मोसानायफ्राथ' जिदाइन रोखोमनि दङ दा मुंफोर बो ओ गोबां दङ औ। खैजोमा फनाय
ओ दाहाल सिबनाय ओ काजिमोथ दाय साहा गोलाव इदि होनो खोमादों। खैजोमा फनाय ओ खामाव बारखोनाय बादालि बिरनाय मैसो गेलेना नाय बाथौ गिदिंनाय जि दंना अथ्रथा नालाय जेनेबा जिदाइनथा नालाय। बेबायदिनो मुफ मुफुर गेलेनाय फोरबो दङ माइनाव बरायनाय फोरबो दङ। मोसानाय गेलेनाय गराय दाब फ्रायनाय ना गान्दौला बोनायबो दंमोनदा?
गान्दौला बोननाय औ।
औ बेनिफ्राय नाव जावनाय थुंग्रि गानायबो दंना?
थुंग्रि गानाय औ।
ओ
ओ सतावलि मोसानाय फोरबो दाउ थै लोंनाय औ।
बेखौनो जेनेबा गुबुन गुबुन बुंबावोदां बे दाहाल थुंग्रि सिबनायफोरा जेरैहाय राजखुंगुर एबायदि
औ
औ मा मानि थाखाय होनाय जायो बेबायदि होनाय दंबावोदां आरो।
औ जानांगौ बेबायदिनो आ बिनि सायाव आंहाबो माने गोथौैयै बारा गियान गैया ।
औ आंहाबो बांद्रा या जेनेबा जा मिथियो।
औ औ। नोंथाङा ओ बागुरुमबा ओ मोसानाय बे बागुरुमबानि ओंथिखौ मिथियोब्ला एसे बुंनानै होदो?
बागुरुम्बानि ओंथिखौहाय बावबाय आं।
अ अ।
हायबो माखासे सोदोब ओ मोनसे मोनसे हांखो बिदि ओंथि दंमोन ना?
औ माने। औ औ दङ ओ बागुरुम्बा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सिखिरि मोसानाय हायलालाय हुयलालाय मोसायो नालाय। बागुरुमबायाव आखाइ सिबनानै बेनि थाखाय जोङो बेखौ ओमफाय सिखिरि मोसानाय बा बाटारफ्लाइ मोसानाय होननानै बुङो आरो।
ओओ
औ दा नोंथांङा बागुरुमबा मोसानायफोरखौहाय जोङो बबे बबे समफोरावहाय ओ मा बायदि बिथिङाव जोङो मोसानाय बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जायो बेखौ बुंलाय?
अ बागुरुमबा मोसानायखौथ' बेबायदिनो जेनेबा बहाबा ओ बे बायदिनो मिथिंफोर जायोब्लाबो मोसानो हायो बे बायदिनो जोंनियाहाय ओ हादोरनि जेनेबा माबा मोनसे मेल मिथिंफोर जानायावहाय जेनेबा गासैबो ओ हारिनि बे बायदिनो मोसानाय दिन्थिफुंङा जेरैहाय नैजिद' जानुवारि जिबा आगषट बेफोर बायदियावहाय
औ
ओं बेफोर बायदियावबो मोसानाय जायो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबोबो गिदिर गिदिर मिथिंफोर हारिनिबा ओ गुबुननि बा माबा मोनसे बेबायदिनो ओ फोरबो खुंनाय बेफोर बायदियावहाय मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
उम
बा आरो जोङो गुबुन गुबुन मोसानायफोरजोंहाय जोङो बादाय लायनायफ्रावबो जोङो बाहा गोलाहैनो हायो ना जोंनि बागुरुमबा मोसानायजों।
कलेज इउनिभार सिटि फोरावहायबो जेनेबा जोङो कमपिटिसनबो जायो नालाय आरो मोखा माखा लोगोसे मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेफोरबायदिबो जायो नालाय बेफोरबायदियावबो जेनेबा मोसानो हायो आरो बे फोरखौहाय
अ आरो जेरैबायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय बे बेफोरबायदि ओ हाबा फोराव जोङो हाबाफारि फोरावहाय जोङो मोसानो। हायो आरो दा जोंहा बागुरुमबा मोसानायाव जोङो ओ जोंहा माखासे गाननाय जोमनाय गानो
औ
जोंनि थ्रेदिस गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ जोंहा बेथ'ओ गोमो दख'ना आरो
गोमो दख'ना ओं औ बेनिफ्राय गोजा रेगे रेगां ना
औ रेगे रेगां आरो गेजे बोरैहाय बिखायावहाय जों आर'इ फानो जानजि खायो आर'नाय नाय गोजाजों औ मा औ आरो माखासे गहेना फोर गानो बि थां ओ जेनबा गहेनाफोर गाननायनि मुंफोरखौ नोंथाङा मिथियोबा बुंना होदो
ओ खोमायावथ' फुरखुरि ना मा गानोथाय
औ जानांगौ बि
आरो ओ जेनेबा सनानि जिन्जिरि गानो आरोहाय गोदोनिायावहाय बेखौ मा होनोथाय आं बांद्राय मोजां मिथिला
औ ओरैनो आजिखालिथ' दानि जुगाव ओरैनो लोफोरबो गाननानै मोसा मोसायो आं आखाइफोरावहाय आसान गानो
आसान गानो औ आरो बबेबा बबेबा जायगानिया आथिखालावहाय माने फिथा गोजा गोजा खानानै मोसानायबो नुनो मोनो आरो
औ औ आरो औ आरोहाय जोङो खानायफोरखौ हगारसारनानै मोसायो नामा बेवहाय
खानायखौथ' जोङो हगारा बेयावहाय खाथबनानै माने ओ ससे लानजाय लानजाय नुजाहोयो आरो ओं जोंना मोसाग्लांनाय मोसानायफ्राव हखारो आरो ओं थेबखोनाय बायदिनो होननांसिगोन ओ बेवहाय फिथाजों खायो आरो ला ओंखारहोयो खानायखौहाय मोसाबा बिराद साइस नुयोना?
औ औ समायनानि थाखाय माने खानायखौ थेबखोयो आरो बेवहाय अ । बिदिनो जोङो दाहाल थुंग्रि सिबनाय बा दाहाल थुंग्रि मोसानाय दङ बेवहाय जोङो खानाय हगारोना बे मो जानायाव
हगारो ओं ।
माने सुथुरजों दावहा नांनो थांनाय मोसानायखौ बे मोसानायनि गेजेर गेजेरजों दिन्थिनाय जादों ।
औ नंगौ ।
बेबादिनो ना गुरनाय मोसानाय ना गुरनायजों जोंनि बर आइजो फोरा माबायदिहाय नाखौ हमो बा नाखौ गुरो बै आखुफोरखौ जोङो फाव खालामनानै ना हमनाय फाव खालामनानै ओ हानजा हानजा नांना । नै नाय ना गुरनाय बे फाव खालामनानै मोसानाय जायो आरो ।
थिग बेबायदिनो थावख्रि लुनायाबो जेनेबा बर आइजोफोरा ओ माबायदि थावख्रि लुयो जिखौ माबोरै सोङो माबोरै दायो बेफोरनि बेरखांथि बेफोरखौहाय बे मोसानायनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनाय जायो आरो ।
औ औ माने जोंनि बर काल्स नि हारिमु बेखौ दिन्थिनाय आरोना बेफोरो मोसानायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनाय औ । ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो औ दङ । ओ नोंथाङाबो माब्लाबाफोर बागुरुम्बा मोसा बायदोंमोन नामा बबाफोर दिन्थिफुंनायाव?
बागुरुम्बाखौथ बिदिनो गोदोहाय कलेजाव इउनिभारसिटियाव बेबायदिनो फांसनफोराव माबा मोनसेफोर फोरबो बिदिनो फांसनफोर जायोब्ला मोसानाय जायोमोन आरो । आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया हाय जेनबा गफुरावहाय मोसाग्रा खेराइ हान्जा दंमोन नालाय बे खेराइ हान्जा मोसानायाव ओमफाय माने बिदिनो मोसानायाव थांफायोमोन आरो । अबेबा जायगायाव औ मोसानो लिंहरोबा बैसागुआव जेनेबा बिदिनोस ओ बैसागुनि बिदाय फोरबो खुंनाय बेबायदिनो बहाबा मानिबा मिटिंफोर खालामनाय बिदियावहाय
औ औ दाखालिथ' गोबां बुरजाय हाय मोसादोंमोन अवालड रे कत जायखौ बुंदों वर्ड रेक गोबां मोसादोंमोन नै रोजा जा नैजिद' मायथाइ जोबथि दाखालि बावहाय ओ‌ बेवहाय मोस। मोसायासै नामा नोंथाङा।
बेयावहाय मोसानाय जायासै बेयावहाय। नोंसोर मोसानायमोन नामा? बेवहाय।
ओ मोसानाय जायाखै आंबो आं भारसिटि कलेजफोराव मो जानायानो बिनिअन। आरो गुबुन ओ आआ आफादफोरनि मिथिङाव मोसादोंमोन।
औ औ।
औ बिदि। ब्ला जोङो दिनैहाय। इ। ओ जोंनि गुरुंबा मोसानायनि बागै। रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब थ नोसै ना।
औ औ फोजोबजागोन दे
औ दे बिदि। ब्ला नोंथां दोनथ'बाय।